हेल'
औ नोंथां
नोंथाङा दा मा मावगा मा हाबा मावगासिनो दं नोंथां?
नोंथां आंथ' दा नै माने ओंखाम जाखांनानै आरामनो लामायाव थाबायलांगासिनो। माने बारजादों आरोना नोंथां थान्दानो।
अ नोंथां नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
आंथ' अमा बेदरसो माने अमाजों नारजिसो आरोना ओंख्रिया नोंथां। औ नोंथां नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि नोंथां?
जोंनाबो अमा बेदर सो जोंनाबो अमा बेदरजों आलु दालि जहल आमफाय। खोनायाखै नोंथां?
औ औ नोंथां गोथावयानो माथो नोंथां।
नोंथाङा आं गिबियाव नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन नोंथां। हेलौ नोंथां।
अ नोंथां सोंदोदे। मा खोथामोन बे? औ खोनादों नोंथां दे सों मा खोथामोन। अ नोंथां हाबाखौथ' आं दा मावाखै माने ओरैनो दङ आरोना नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा आंबो नोंथांजों मोनसे मोनसे सोमोन्दोनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
अ नोंथां ओ दे सो-सोंबानो जाबाय दे मा नोंथां?
दाथ' गोबां दैज्लां बोथोर दाथ' गोबां दैबानाफोर खोनायाखै नोंथां?
औ औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
दाथ' दैज्लां बोथोर दाथ' जों रादाब बिलाइफोरनि गेजेरजों जों गोबां मिथिनो हादों गोबां जाय गाफ्राव दैबाना जागासिनो दं बे दैबानाफोरनि सा सायाव नोंथाङा एसे आंनि बिजिरना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां।
बिदिब्ला
जेनेबा नोंथा औ औ जेनेबा जों थां दैबाना जानायनि जेनेबा मा-माखासे बाथ्राफ्रानो जाबाय जेनेबा बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव एबा जों गो जौ ओनसोलाव एबा हाजो ओनसोलाव बांद्राय अखा हायोब्ला बे जोंनि हायेन एबा गाहाय ओनसोलाव गोबां दैबाना जाफैयो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ माने जों बांद्राय आरो अखा हानायनि जाहोनानो आं माखासे बाथ्राखौ बुं आं बुं नो हागोनदि जेनेबा जोंनि दानि ओनसोलाव जेनेबा गोबां गिदिर गिदिर खारखा ना एबा दारिमिनफोर खुलिबाय। नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो माने बिफां-लाइ फांखौ जोबा गोबां माने दानस्रांबाय एबा दानस्रांनानै न' बायदिसिना लुनाय जाबाय बेफोरबायदिनि जाउनाव एबा बेनि जाउनावनो जेनेबा बे खारखाना एबा माखासे दारिमिन गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनि ओ ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा माने बारजि ओ गारजि ओ बारहावाफ्रा माने गोजौआव थांगोना नै माने गोबां माने ओ उम जोमैफोर लानो हमबाय आरो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा बे जोमैयानो माने नांगौनि नांगौनि बारा अखा हानायनि जाउनावनो जेनेबा गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ आरो जों दैबाना जाहोब्ला जोंना गोबां खहा जायो जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोंनि गासिबो न' बां माने दंफां-लाइफां एबा जोंनि आबाद मावनाय एबा बायदि रो खोमनि जोंनि माने लामा बायदि रोखोमा माने गोबां उसुबिदायाव फैयो एबा गोबां सिलिंखार जालाङो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा आरो जों बुंनो हायोदि जेनेबा जों दैबाना जानायनि जाउनाव मोनसे लामाया बायोब्ला एबा मोन से लामाया खुरखानानै जों जेरावबो थांनो हायै जायो जेराव जोङो माबा मोनसे जाब्रबथाय जायो एबा मोनसे जायायाव थांब्रबनांगौबा एबा मोनसे एबा न'खराव ओ मोनसे जाब्रबथाय जानानै जों मोनसे जायगायाव थांब्रबनांगौ जायोब्लाा जों थांब्रबनो हाया न' न'आ ओमबा मोनथां
नंगौ नोंथां।
बुंनो हायोदि मोनसे सासे मानसिया जेनेबा गोसा लोमजादोंब्ला एबा जों हस्पिटालाव थांनांगौ जायोब्ला जों बे लामा गाज्रि जानायनि थाखायनो जोङो थांनो हाया। माने दैबाना दै दैबाना जायोब्ला जों गोबां खहा जायो जेनेबा जों बुंनो हाबावो दि जेनेबा जोंनि माखासे आबाद मावनाय बा माइ गायनायफ्रा जेनेबा जों गायखानायफ्राबो जों सिलिंखार जाजोबो जेनेबा लोमनानै बुलांजोबो एबा जों गायगोनब्लाबो जों दैबाना जानायनि जा जउनाव माने जों गायनो हाया एबा सेस दुब्लि सुब्लि एबा बायदि रोखोम नि हाफ्रा गुगाजोबो एबा खुरखाजोबो नङा मोनदां
नंगौ नंगौ नंगौ।
जों बुंनो हायोदि माखासे दालांफोरबो जों गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो जाय जोङो हान्था मेला एबा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोब्लाा जों जों थांनो हाया एबा। बे आरो बेफोरबायदि जेनेबा दालांफोरखौ जों बानायनो थाखाय' जों गोबाव सम नांगौ नङा नोंथां।
खोनादोना नोथां?
खोनादों नोंथां आंना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जागासिनो नो नोंथां इसे दे। बुंना होनदो नोंथां औ खोनादों दायो नोंथां। हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां।
हेलौ नोंथां नोंथाङा थानाय जायगाखौ गोसे दोरनो हागोन नामा नोंथां माने नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनायाखै नोंथां